खोनादोंना नोंथांङा? औ दायो नोंथाङा दसे सम हगारनो हागोन नामा नोंथां।
हागोन नोंथां नोंथां हागोन।
औ आङो नोंथांनो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन नों
औ नोंथां।
बे आयदायानो जाहैबाय जोंना ना हमनाय। आयदा जे जोङो औ नाखौहाय माबोरै हमनानै जायो बा मा मा आदब खायदाजों जोङो। बाहायनाय जायो बिनि सायाव एसे सावरायलायदिनो।
औ नोंथां जागोन दे नोंथां जोबोद मोजां।
औ
औ नोंथां
जोंनि ओनसोलथिंजायहाय मा मा आदब खायदाजोंहाय बांसिनै नाफोरखौ हमनाय जायो आं नोंथांनो एसे फोरमायना होग्रोनोसै बिदिब्ला
औ नोंथां जागोन दे फोरमायदो
औ दा जोंनिथिंजायहाय बा जोंनि ओनसोलजों गोबां रोखोमनि ना हमनाय आदब खायदाखौ जोङो बाहायो नोंथां दा जोंना गुबैयैनो दङ ना गुरनाय बा सेन सानाय बा खाासि सानाय नङाबा ना बोननाय बेफोरबायदि बायदि रोखोमैहाय जोङो नाफोरखौ हमो आरो आरो नोंथां दा जोंना ना गुरनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बे ना गुरनायखौ गिदिर गिदिर दैयावहाय जोङो गुरनो हाया जेब्लानाखि अखाया खाजेननानै बाव दै थाजेनगोन बा दैया फिसा समावहायसो जोङो बे नाखौ गुरो आरो बे ना गुरनाय टाइमव जोंहा आरोबाव ना गिदिर गिदिरफोरखौ बांद्रायहाय मोना आरो फिसा फिसा नाखौसो जोङो मोननो हायो आरोबाव जोंना सेन सानाय बे सेनखौबो जोङो दै गिदिर गिदिरावथ' सानो हाया नालाय थ' बिनि थाखायनो जोङो दै फिसा फिसायावहाय बे सेनखौबो सायो आरो जेरै जोंनि आलिफोरावहाय जोङो जावफ्लंनानै बे दैखौ बोहैहोनानै बेयावहाय सेनखौ सायो आरो जोङो आरो जोंना सेन सानायनाबो आदब खायदा दङ जे जेखौ जोङो नुनो मोनो जोंनि बिमा बिफा सानायफोरखौहाय बे सेनखौहाय जोङो बे दै बोहै खारलांनायावहाय होनानै हाफोरबो जोङो एसे फबसििननानै होनांगौ जायो आरो नङाबाथ' बे सना दैजों दै खारलांगोन नालाय थ' बिनि थाखायनो मा खालामो बे सेनावहाय हाफोरखौबो एसे होनानै आरो बे ना हानग्रा गुदुं बेखौबो जोङो माथुनानै होनांगौ जायो आरो नोंथां औ आरो जोंना दै गिदिर गिदिर जायोब्ला फासिफोरखौबो सानो हायो फासिफोराबो जोंना गोबां रोखोमनि दङ बबेबा फासिया ना गिदिर नांग्रा बा बबेबा फासिया ना फिसा नांग्रा बेबायदि रोखोम रोखोमनि जोङो फासिफोरखौबो मोननो थाङो आरो
औ न
औ आरो जोंना ओरै सेंग्रासा सेंग्रासा गथ'फ्रा बा जोंनि बिदामोना ना बोननानैबो जोंखौ जाहोयो जिहेथु जोंना नाखौबो माबोरै मोनो नोंथाङाबो मिथिखागौ जानो हागौ
नंगौ नोंथां मिथि
औ जे जोंना बेरेनि फिसा बा गुमा बा जोंहा आथा मैदा बेफोरजोंहायनो जोङो फ्राय नाखौ मोननाय जायो आरो आरो जोंहा ना बोननायावहाय जोंनि ओनसोलजोंहाय जोङो नुनो मोनो जे बाव मोननैल' रोखोमनि ना मोननो हायो आरो नास्राय आरो गोरै बे मोननैल' रोखोमनि नाखौ जोङो मोनो मोननायखौ नुयो आरो नोंथां औ आरो नोंथांमोननिथिंजायहाय मा मा आयदा बा आदबजोंहाय नाफोरखौ हमनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नोंथां
हागोन नोंथां नंगौ नोंथां जोंहा ना हमनाया गोदो गोदोनिफ्रायनो ओ हमबो हमबोखायोमोन नङा होमा नोंथां गोदो गो दाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो आबै आबौमोना ना हमनानैनो जोंखौ जाहोना फेदेरबोखानाय
औ नंगौ नोंथां
बेफोर खालामनाय बेफोरजोंनो जोंखौ फेदेरबोखानाय आरो दा ना हमनाव बुङोब्लाथ' गोजोननिफ्राय लाना दिनैसिमाव मानि बेफोरनि खायदा बा आदबफोरा गोबां सोलायबोबाय ओ जोङो आथिखालाव नुनो मोनो नोंथां ओ गोबां गिदिर गिदिर ओ दैमा बा लै बिलोमाफोराव जोङो गोबां माबा गिदिर गिदिर मेसिन लानानै गोदान जुग नि जेनााखि निसिनाफोर बेफोरखौ लानानै माबाफ्राव बर्डआव गाखोनानै माने गोथौ गोथौ दैमाफोराव थांनानै माने लैथोफोराव थां थांनाय नाखौ हमो गोबां गिदिर गिदिर जाय नाफोरखौ जोङो जोंनि ओनसोलावबो दिनैसिमबो नुनो मोन फेराखै नबा नोंथां जे नाफोरा जे नाफोरा जोंनिफ्रायबो सुबुं माहारिनिफ्रायबो गिदिर गिदिरसिन बेफोरबायदि नाखौनो हमो आरो ना
औ नंगौ नोंथां।
बेखौथ' जेनेबा गुबुन हादोर बा गुबुन जायगाफोरनि जाहैबाय नाथाय दा जोंनि ओनसोलफोराव नाफोरखौ जोंनि माने सुबुंफोरा माबायदि हमना जायो आरो मा मा नाखौ हमना जायो आरो बबे बबे हमना लायो नङा हबा दा जोङो नुनो मोनो अबा हाखर हाखर दंग' बिलो दैमा दैसाफोराव जोङो ना हमना जायो जोंनि सुबुंफोर ना मानोथ' थिग बिदिनो जोंहा नाफोरखौहाय जेरै नोंथां बुंनानै बिदिनो सेन सानानै बा जेखाइजों गुरनानै बा बै खेवालिजों सारनानै बा जोङो बबावबा दै रान रानलांबा दै फिसा जायोबा रानलांनानै बेखौ जोङो बाल्थिं बा ओ थोरसिफोरजों जों सारो नङा ह होनोमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
आदब खायदा मुवा बेसाद बाहायनानै जोङो नाफोरखौ हमो आरो
औ नंगौ नोंथां
नोंथां बुंनाय बायदिनो ना गुरनायखौथ' जों बयबो मिथिखायो जोंहा दैज्लां बोथोरनि सम फोराव मारैबाफोर दै देरोबा बै बिलोफोरनि नाया ओंखारनानै जोंनि जेनाखि लामाफोरनि हाखर दंङ फिसा फिसा जाम्फैफ्राव थाफैयो आरो लोगोसे दुब्लिफोराव फैयो अब्ला जोङो जेखाइ लानानै जानजियाव खबाइ खानानै थांबानो जोङो खनै खथामसो जोङो गुरहैबानो मानि थामजि मिनिट बा द जि मिनिटसो गुरैबानो जोङो आरामसे खबाइ गेजेरसेखौ मोनबोययो नङा आरो नोंथां औ आरो जोंहा जेरै ना सारनाय ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला जेखायजों गुरनायावहाय नाफोरखौ बारा गिदिर गिदिर नाखौ जों नुनायखौ मोननो थाङा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ना बालाबाथि गोरलै गोरलै नास्राय गोरलै मावा फिथिख्रि बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो मोननो थाङो आरो जेखाइजों मानि ओरैनो बुङोब्ला दाथ' जोङो नोंथां ना एसे गिदिरफोरा जोङो एसे गोथौआवो जायो नालाय दा जोङो जेरै आरो ओ हेनाफोरजों हनाय नङा होमबा नोंथां जेरै जेखौहाय मोनथाम गन खानानै जोङो ओ हहैयो जे औ ना गोलोन्दै बा माबाफोर होनाय खोस्लिफाना जों बेफोरखौ हखांहैयो बेखौ हखाङोबा जों जों बहायबो गोबां जाहाथे ना मोनो जेरै बालाबाथि थुरि नास्राय गोरि बेंसि खुसिया बेफोरबायदिखौ जों मोननो थाङा आरो नङा होनबा नोंथां ओं औ बेफोरबायद बिदिनो जों नाखौ हमो जेरै जोङो गोलाव गोलाव जे लानानैबो नाफोरखौ हमो खनसेनो माने गोलाव जेजोंहाय मोनसे जायगाखौ मानिे माबानानै बेंखननानै जोङो लासै लासै बै जेनि गुलिफोरखौ बोयै बोयै जोंयो माने बेसमाव नाया खनसेनो फैफाजोबो आरो गुवार लायोबा नङा होमबा नोंथां बेयाव गोबां नोङो फिसौ नाफोर गिदिर ना जों नुनो मोनो बिदियाव बेफोरबायदिनो जोंना खौ हमना जायो आरो नोंथां आरो जेरै ना बोननाय बा लफायनाय बोननाय आरो लफायनाय बेथ' गोबां मानि फाराग दङ मोननैजों। जेखौ जों ना बोननाय होनोबा जोङो ओ बोननायाव जों बोरसिं बोनो नङा होमबा नोंथां ओं जेरै बोरसिं जोङो बोरसियाबो गोबां जादेन दङ फिसा गेदेर नंबा होमबा ओं जेरै ना सुलफोर ना बारलिफोरबो नोबा जोंनो गिदिर गिदिर बोरसि नांगौ जाना फैयो लोगोसे ना फिथिख्रि आरो जेरै फिसा फिसौ ना बेखौबो जों बोननो थाखाय जोङो फिसा फिसा बोरसि नुनो मोननाय जायो नोंथां जेरै जों ओ ना लफायनाय होनना बुङोब्ला जोङो बै खानस्रिनि जेनाखि खानस्रिखौ जोङो मानि माबायाव थुनानै पेरासुटआव जोङो थुनानै माने बेखौहाय हाला हाला थुनानै बोसोना लायो आरो आरो बै हाग्राफोराव एसे हाग्रा सिं सिङाव जोङो बेजोंहाय लफायहरो। नङा होमबा नोंथां जेराव जोङो लफायनानै थ' जोङो बांसिनखौनो जोङो माबाखौ मोननो हायो नास स्रायखौ नास्रायखौनो जों बां बांसिन मोननो हायो लोगोसे मास माबाखौबो मासे मानै मोनख हायो नागोरिफोरखौबो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नोंथां। आरो जोंना जे जिहेथु जोंना खुसि या दङ बे खुसियाफोरखौबोथ' जोङो खदालफोरजों जावनानै बे खुसियानि गुदुंफोरखौहाय बेथियाय बेजोंबो जोङो हमनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
औ आरो जोंहा ओरै जंजों जे औवाफ फ्रावहाय जोङो लहाफोर खानानैहाय जे मोना मोनाब्ला दै जिं जिंङावहाय फैनाय नाफोरखौ बे जंजोंबो सुनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ सैथो।
औ। आरोबाव आजिखालिथ' जोङो नुनो मोनसै जे जोंनि हौवा हौवाफ्राबो आरोबाव जोंना नाफोरखौबो गुरनो रोंनायखौ जोङो नुबावसै आरो। गोदोनि दिनावथ' जोङो बिदि नुवामोन औ।
जोंहा दङ नोंथां नोंगौ गोबां मानि हौवाफ्राबो आथि आगोलाव जोङो ना गुरनायखौ नुखायो।
औ नोंथां नोंगौ।
माने आथिखालाव हिनजाव हौवा माने एखे बदियानो जाजोबखाबाय। जेरै साख्रि बाख्रि मावनायखौनो होन खामानि दामानि मावनायखौनो होन। जों मानि सोलायलायनानै मावजोबो आरो नोङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ नोंथां। ओ दा बिदिब्ला जोंहा औ नोंथां औ नंगौ नोंथां सैथो दा जोंहा बिदिब्लाथ' ना हमनायनि सायावहाय नोंथाङा। नोंथांनि ओनसोलनि माबायदि नाखौ माबायदि ना हमो आरो माखौ हमो बेफोरनि सायाव माबाबाय फोरमायना होबाय आरो आंबो नोंथांनो माखासे जोंनि ओनसोल फोराव हमनाय आदब खायदा बा मा मा ना हमो बेफोरनि सायाव एसेब्लाबो बुंबाय दा जोंहा समाबोथ' जाबाय नङा होमबा नोंथां औ नोंथां बिदि अब्ला जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो।
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां गोजोनथोंसै। औ।